औ हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला नोंथां जोङो दिनैनि आयदाखौहाय ओ मैगं थाइगंफोरखौ बोरै गायनाय जायो बिनि सायाव सावरायनोसै।
औ ओ जायो दे नोंथां जायो दे
औ अब्ला आङो नोंथांनावनो सोंग्रोनो सानदों माने जोङो ओ मैगं थाइगंफोरखौ बोरै गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हा
औ गिबियाव माने जोङो मैगं थाइगंखौ गायो होननानै होनब्ला माने जेनेबा अबेबा मोनसे न' खा थिनि माने बारि माने लांदां जायगायाव माने लांदां जायगाखौ माने फोसाबनानै माने बेफ हाग्रा फोरखौ बिनिखौ फोसाबनानै बेखौ माने-माने दुफु-दुफु माने जावग्लिनानै जेनेबा हालेवनानै गायजानाय रोखोम खालामनानै माने ओ बेयावहाय माने जेनेबा हमना लादो नोङो माने माबानि मा होनो मैथा बेगर मैथाखौ गायगोन माने मैथाखौ माने मैथा-मैथा फि माबायाथ' बिनि बेगरजोंसो माबायो नालाय ओ मैथा बेगर खौ माने गिबियावहाय माने बै जे सिगांहाय माने गायखोन्दा बिनि फिफांनि माने बि माने फिथाइनि बेगरखौ लानानै जोङो बेखौ गोबाव सम दोननाय जायो आरोना बिनि बेगरखौनो माने जोङो जोलैनो लाखिनानै माने बेखौ बिनि बेगरखौ लानानै माने बै जे जायगायाव गायनो थाखाय लादों जोङो बे जायगायावहाय माने बेखौ लानानै माने फोहैनाय जायो अब्ला बेखौ फोखांनायनि उनावहाय माने ओ बिदिनो हासिनिफोरजों बेखौ माने फोखांनायनि उनाव बेखौ माने समान खालामो आरोना। जाहाथे बियो माने बे बेगरा माने हाजों मोजाङै गोरोबलाङो। बेनि थाखाय बेखौ ओ ओं हाजो गोरोबलांनायनि थाखाय बेखौ माने हासिनिजों बोयो आरो ना। बेनि अहाय बियो लासैनो माने गाव हाजों गोरोबलांनानै बियो माने हाजों गोरोबलांनानै माने मा होनो बि माने लासैनो बिदिनो उम माबा खिलिजेनो आरो ना गाजा खिलिजन्नानै बियो लासैनो देरलाङो। औ बेबायदिनो जोङो माने मैगंखौ गायो आरोना। ओमफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे बावनो लुबैदों बेनिफ्राय
खनसेहोनफिनो हागोन नामा नोंथाङा माने
माने औ मारै गायो बेखौ
ओ। नङा नोंथाङा दानि मा
बेनिफ्राय माबा माने मैगंफोरनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो लुबैदों नामा नोंथाङ मैगं गायनायफोरनि सायाव।
औ औ औ माने जोङो उम। नोंथांनाव आङो सोंनो सानदों माने आलु मैगंखौ बोरै गायो?
औ आलुखौ ना औ आलुखौथ' माने मा होनो गिबियावहाय माने आलुखौ माने बिदिनो जोलैनो दोनखानाय थायो आरोना आलुखौ फोराबो आलु आलुखौ माने बेखौहाय माने गायनो थाखाय जेनेबा जोङो लांदां जायगायाव माने बेखौ गायो आरोना। बेखौ जेनेबा हालएव बाय आरो ना बे लांदां जायगायाव मोजां हालेनानै हाललिवखांनायनि नावहाय जोङो माने मोनसे लाइन माने बे आलुखौ गायनो थाखाय लाइन लाइन बोयो आरो बा लाइन लाइनबोयो बे आलु गायनो थाखाय माने जाहाथे बे आलुनि माने फिथाइया मोनसे जायगायावनो थाथों बेनि थाखाय हाखरखौ माने हाखर बायदि गोथौआव बोलाङो आरो ना लाइन बेखौ नांगोलजों बोराय जायो आरो ना औ। नांगोलजों बोनानै बेखौ माने गोबां माने बुरजा बुरजा गायो नालाय माने लाइनफ्राबो बुरजा जागोन आरो ना बुरजा गायोब्ला लाइनाआ बुरजा जागोन। बिनि थाखायनो माने जोङो आलुखौ माने बिदिनो दरसे दरसे गायो आरोना जोङो आलुखौ। माने आल गिद गिदिरफोरा आलु गिदिरफोरखौबा खावसेफोर गायो आर ना माने बिनिफ्राय जाहाथे रोदा ओंखारदों होननानै। ओमफ्राय आलु फिसाफोरखौबा माने बेखौ खौ गोबाव सम दोनोब्ला बेनिफ्राय एसे एसेबाबो माने गाजा माने गाजा ओंखारबोयो आरोना। बेखौहाय माने ओ लाइन बोयोब्ला एसे गोजान-गोजान गायो आरोना बेखौ माने दरसे गायलायबाय आरो बिनि उनाव एसे थांनानै माने दरसे गायलायबाय एसे गोजान-गोजान आर ना बांद्रायबो गोजान नंङा गाइ लाइन-लाइन खुब गायजोबखांनायनि उनाव माने बेखौ फबो आरोना फबनानै बेखौ मा खालामो आलि बायदि गोजौ-गोजौ खालामो आरोना बिनि उनावहाय आलुआ माने बिदिनो गोबाव सम जायोब्ला माने बियो गारजानिफ्राय माने बिलाइ खिलिबोयोना बिलाइ खिलिनानै बियो। बिलाइ ओंखारनानै माने थुब्रा जायो आरोना बेनि बियो माने एसे देर माने जेनेबा आलु बिलाइ एसे राहांनानै उनाव बोराय जाहांबाय माने एसे बिदिनो माबाहांबाय होनबाथाय बेखौ मिथिबाय माने आलुवआ। बहाय सिङांवहाय बेदर थांनानै माने बेदर थांबाय होननानै मिथिया आरोना। बेबायदि माने बिनि गाय निर खोमा
औ नोंगौ नोंथां
खोनाखादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ बेनिफ्राय आरोबाव
द
दे होमबालाय आं नोंथांनाव मोनसेै सोंनि खोनाबायना जेनेबा नोंथांमोननाव मा-मा मैगंखौ गायनाय जायो बांसिन जानो नोंथांमोनहा
औ जोंहाथ बिदिनो ओ नोंथांङा दानिसो बुंलांबाय आलु आलुखौबो गायनाय जायो जोंहा औ बिदिनो आरो गोबां मैगं थाइगं गायनाय जायो जेरै ओ लाइ-लाफा फोनाय जायो ओ आरो मैथाफोर फोनाय जायो बि बिदिनो गोबां मैगं-थाइगं फोनाय जायो आरो ना नोंथां
औ होनबा दे नोंथांमोना फोनाय जिखुनु जायखिजाया नों मा माखौ फोखो बेनि सोमोन्दै मोनथामसो सावरायदो आरोना मोनथाम माबाफोरनि मा होनो मैगंफोरनि साव सोमोन्दै एसे सावरायदो दे। फोरमायना होदो
फोनाय मैगं होनोबाथ जोंना बिदिनो दुन्दिया फोनाय दुन्दि आफोरखौबो जेनेबा हालौनानै लाग्राय जायो दुब्लिखौहाय बे हालेवनानै लानायाव जोंना दुन्दिया खौ फोनो थाखाय जेनेबा दुनजि औ सोमना सोमहाबना दोननाय जायो। जाहाथे दुन्दिया एसे बुगानानै जेनेबा बा ओ थाब रज'यो आरोना बिनि थाखायनो जोङो दुन्दियाखौ सानसे एबा साननैसो सोमनाय जायो नामा ओ बिदि सोमनानैहाय माने बेखौहाय हालौवनो लानाय फोथारावहाय फोनाय जायो आरो ना औ ओमफाय बिदिनो बेखौ फोननानै लायोब्ला ओ जेब्ला देरगोन बेथर देब्ला अब्ला जोङो बेनिफ्राय गोबां बिदिनो मुलाम्फा मोननो थायो आरो रां आरजिनो हायो जेनेबा औ। बिदिनो आरो जोङो गोबां मैगं थाइगं फोनायखौ ओ नुनो मोनबावो आरोना बिदिनो लाइ मैगं फोनाय लाफा मैगं फोनाय
औ
ओ हालौना लाग्रोननाय फोथाराव जेनेबा लाइ लाइ लाइ लाफा बेगरखौ जेनेबा खा संग्रायाव लानानै ओ बेखौ एसे हुनाय जायो आरो ना। फुनानै लायो। हुनानै ओ फुनानै लानाय बेगरखौहाय बे ओ हालौवनानै दोननाय फोथोरावहाय फोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
नोंथाङा जे दा बुंदों माने लाइ जेनेबा लाइफोरखौ माने मा मा ओंख्रि माने मारै जानाय जायो आरो ना मा मा मा माने माजो जों जानाय जायो बांसिन लाइफोरखौ माने लाइ लाफाफोरखौ
लाइखौथ' लाइ लाफाखौथ' जेनेबा जोङो ओरैनोबो जानो हायो। ओमफ्राय जों लाइजों लाफाजों बो ओंख्रि गोबाबो जानो हायो आरो ना ओमफ्राय बेलेग बेलेग मैगं खांदेरनानै ओमफ्राय आरो लाइखौ जोङो बांसिन जेनेबा मैद्रु मैद्रु जानायखौ नुनो मोनो। ओ ओमफ्राय आरो लाइखौ फाजाबो जायो आरो बेदरफोरजों अमा बेदरजों जायोब्ला लाइआ गोथावसिन जायो ओ। बे बायदिनो जोङो लाइखौ ओ सिफ्लेनानै जानाय नुनो मोनो खायसे खायसे जायगायाव आरो लाफाखौबो होननो थांङोब्ला ला फाखौबो जोङो मैद्रु जायो ओमफ्राय बेखौबो बिदिनो बेदरफोरजों जायोबा गोथावसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ आरोबाव नोंथांमोनहा मा मा मैगं थाइगंफोर मोन गायबावो जेनेबा
औ मैगुआथ' बिदिनो थारुन दङ थारुनबो गायनाय जायो थारुनखौबो जेनेबा जों बेयावनो गायनो थाखाय थारुनखौ ओ हाखौहाय जोङो हालौनानै लानाय जायो ओमफ्राय बे हालेवनानै लानाय हायाव थारुनखौहाय गायनो थाखाय हाखर जावनाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो थारुनखौहाय जोङो फिसा फिसा थारुनखौथ ओरैनो गायो थरसे थरसेनो गिदिर गिदिर थारुनखौ नाथाय एसे दानसनानै गेजेराव दानसनानै एबा स थामसो खालामनानै गायनो जायो नोंथां बेबायदिनो गायनानै ओ जेब्ला औ जेब्ला थासआ खिलि खिलिहां जागोन एबा गायखांनानै जेनेबा बेयाव जिगाब खोबना होनानाय जायो आरोना नोंथां अ जिगाब खोबनानै जेब्ला थासया एसे खिलिगोन बियो बिदिनो एसे देरलांबाय थागोन अब्ला थास' जेनेबा हाग्रा रजयोना बे हाग्राफोरखौ फोसाबना होना होयो आरोना नोंथां फोसाबनानै बिदिनो जेनेबा थासआ मोजां जानायनि थाखाय जोङो थासखौ बिदिनो खननैसो हाग्रा दांनानै होनाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो जोङो थासआ ओ जेब्ला बिबार बारगोन बिबार बारखांनानै ओ जेब्ला थासआ देरगोन थास' बिखङा देरगोन एबा बेदराबो देरलांबाय थागोन बिदिनो थासआ जाव जावजानाय जाब्लाथाय जावनानै बेखौ ओ रां खामायनायावबो बाहायनाय जायो आरो नोंथां ओ फालांगि खालामनाय जायो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो बेबायदिनो जेनेबा ओ थास'खौहाय जोङो जावनानै नआव आरो फिन जोलैनि थाखाय दोनफैनाय जायो। बेबायदिनो जोङो थास'खौ गोबां ओंख्रिबो जानो हायो गोबां ओ मैगंफोरजों जेनेबा थास'जों ओ थास'जोंहाय बेदरफोरजों जानो हायो। ओमफफ्राय थास'जों आलुफोरबो जानो हायो। बिदिनो थास'जों दालिबो जानो हायो बिदिनो गोबां जानो हायो आरोना नोंथां।
औ औ दे होमबा नोंथांनाव आं मोनसे गुसुं मोनसे मैगंनि नाम मोनथिनो लुबैदों माने हाग्रायाव मा मा मैगंखौ मोननाय जायो नोंथां?
औ हाग्रानि मैगङा ना औ हाग्रानि मैगं होनोबाथ' जोङो गोबां दङ नोंथांनि दिन जेरै दिंखिया आरो बिदिनो ना आरो मानामुनि मानामुनि फिसा गिदिर आरो बिदिनो नोरसिं अन्थाइ बाजाब गोबां रोखोमनि मैगं दं आरो ना नोंथां ओ ओ मा होनो ओ र' थेलखफा बिदिनो कानसिंसा बिदिनो गोबां मैगं मोननाय जायो आरो ना नोंथां।
दे गोजोननाय थाबाय ने दे।